हेल' नोंथां।
औ खुलुमबाय।
खुलुमबाय नमस्कार।
बर'नि खुलुमबायखौ नमस्कार होना मोनदां!
दा जिखिजायाबाबो जासिगोन बिदिबाबो होनजायो नमस्ते।
औ। उम
ओ जोङो दा एम्फौ फिनायनि सायाव रायलायनो ना?
थाङा आंनि सायाव कुइसन खालामनो हागोन।
जों एम्फौखौ बोरै फियो। फार्स्ट गिबि जेननिफ्राय खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा? गिबि जेननिफ्राय
ओ एम्फौ फिसिनाया होनबाथ' बर'नि हारिमुना गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय। एम्फौखौ आं मेगनजों नुनायखौ खिन्थानोसै जोंनि न'खरावबो फिनाय जायोमोन नालाय एम्फौखौ फार्स्टआवनो। गुबुना फिसिनाय एम्फौ माने गुबुना न'आव फिसिनाय माने एम्फौ जालि दोनो आरोना। फिथोब दसथासो बिसथासो दोनबानो जायो आरो। ओमफ्राय बिनिफ्राय एसे सानबेसे लायोथाय आं बेखौ मिन थियाना दोनना ओमफ्राय बेनिफ्राय सिख्रि ओंखारो।
उम।
फिथोबनिफ्राय ओमफ्राय सिखिरि औ सिखिरि ओंखारो ओमफ्राय बे सिखिरि ओंखारबा मोनसे गामसाफोरबाबो जिखुनु जियाव ओरै सिथाब होना दोननांगौ आरो ना सिख्रिखौ
उम
ओमफ्राय बाहेरनिफ्राय मानिे जोला ज इयाव सिख्रि ओंखारनाय लोगो लोगो माने बाहेरनिफ्राय जोला बिराद बिरबोयो आरो मासे मानै माथाम जला ओंखार ओंखारनाय नुवाखै आङो बाहेरनिफ्राय सो फैनाय नुदों आङो
आङो माने ओंखारफेरनाय नुबाय ओंखारनाय नुदों माने फिथोबावनो माने जोलाबो ओंखारनाय नुफेरदों आं माने
मिथि जोंनाव आं मिथिया आं जों बांसिनानो आरो जोंनि न'नि मानसिफोरा फिसिनायाव माने जों सोंनोाव खिन्थादों आरो बाव ज जला जों ओंखारनाय नुफेराखै नालाय ओमफ्राय बाहेरनिफ्राय फैखायो होनना बुंदों आरो मफ्राय बे ओंखारनायनि उनावहायनो ओंखार जेला फैबाथाय उनावहाय साननै सानथामसोनि उनावबो बिदै दैनो होना सिखिरिया ओमफ्राय बिदैया बिदै दै बाथाय बे बिदैया एसे रानफुनला जाबाथाय बिदैखौ बोखानानै अबेबा लेखाफ्राव आराम लेखायाव नङाबाबो माबा जि फ्राव आरामजोबनानै थफ्ला बोनना दोननांगौ आरो ना उनावहाय बिनो दस बिस दिन दिनसोलाय गावनो आराम गफायसिगोन ओमफ्राय उफायबाथाय इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ खाना होनांगौ आरो
जेनेबा जेनेबाथ' हारसिंसो होखारगोन बियो बिदैयाथ' बिदै फिथाइ ए जेनेबाथ' बिदै दैयो क्रिया सिक्रिया थ' आरो बि दैैनाथ' हारसिंनो होओंखारखायो फिसा
औ बे बिदैखौ बोखानानै बिदैयाथ' बिदै दैखांबाय नालाय बिदैखौ ओमफ्राय एसे बेवहायथ' दैग्रोमोनाथ' बोखानो हाया नालाय एसे रानफुला जाबाथाय बिदैखौ बोखानानै जमा खालामदो आरो जमा खालामनानै मोनसे जियाव खाथुमना दोननांगौ जाहाथे माने बेफोरखौ बेलेग एम्फौ एनलाफ्रा जालांनो हाया आरो बेल बेयाव बोनथुमना खाथुमना दोनबाथायनो दस बिस दिननि उनावहाय बियो फिसा फिसा फिसा एम्फौ गफायसिगोन आरो गफायबाथाय इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलै गोरलैखौ होना होबा मालाय गावसोरनो इन्दि बिलाइ सायाव बाखांनानै बिलाइखौ जायो आरो ओमफफ्राय बिदिनो औ ओमफाय
ओमफ्राय
सप्थासेसोनि उनावहाय बियो एसे गिदिर गिदिर गिदिर जाबोबाथाय सान्द्रिफ्राव आराम दोननो हासिगोन आरो
इन्दि बिलाइ नङामोनबा इन्दि बिलाइ ङाबा मा बिलाइ होबावनो हायो
इन्दि बिलाइखौनो होनांगौ गोरलै समावथ' आं बेलेग बिलाइ होनाय नो थाखै ब हले माबा बे खार' खान्दा बि
इन्दि बिलाइखौ होआबा बेलेगा माबा बेलेग होयो मोनसे बिलाइ जेनेबा इन्दि बिलाइनि एम्फौआ इन्दि बिलाइनि एम्फौआ माने उ मोदोम जासिनोनो गोदोर जासिनो गोथावसिन जासिनो माथो ओरै होनदो आर
औ औ इन्दि बिलाइ मोनजाबा मोजांसिन जायो होनदों ओमफाय जिखुनु आङो इन्दि बिलाइ जिखुनो होनाय नुयो आरो ना गोरलै समावहाय ओमफाय जोंनावहाय देरबासो इन्दि बिलाइखौ मोनस्लाबाबा था सिमलि बिलाइ सिन्थाय होनाय जायो ओमफाय बै खारौ खान्दाय बिलाया गोरलै गोरलैया बेखौ होनाय जायो आरो ओमफाय आरो बेलेग बिलाइ होनाय नुफेराखै आङो।
उम उम
अ ओमफाय इस इसे देरबाथाय
बेनिफ्राय खैदिनदो उम देरनाया देरनाय जायो? खैदिनदो देरो एम्फौआ?
एम्फौआ खैदिनजों देरो इखौ खैदिनजों देरो इखौथ' मिथिया आङो फिसा फिसानिफ्राय इदिनो बिलाइ होबाय थाना लासै लासै अ गुस्लायनायानो बेना खनथाम खनथामसिम जायो फास्टआवहाय ओ फिसा फिसानिफ्राय रुंग'बाथाय एसे गि मा होनो अजा ना मा होनो अ अजायाथ' बे देर रुंग'नाय जायो। फिसा फिसानिफ्राय एसे फुरा गुफुर जालाङो आरो ना गोमो गोमो खालार जायो फास्टआव इनि उनावहाय गुफुर जालाङो खनसे रुंगबाथाय होमबाथाय बिलाइखौ एसे गोराखौ होनो हासिगोन आरो
फास्टआव मा कालार जायो फास्टआव फिसाफोराव?
गोमोस्रिउ जायो।
गोमोस्लिउ
औ गोमोहां गो इदि जायो आरो ओमफाय एसे ओ खनसे रुंगौबाथ थाय गुफुर जासिगोन आरो
अ ओनथाय
उम ओमफाय आरो सान इदिनो सप्तासेसोनि उनावहाय आरो माबा बिमानि महर लासिगोन आरो होनबाथाय नोङो जिखुनु बिलाइखौ होनो हासिगोन आरो ना इसोरो मोजां जानो हानाय जाबाय नालाय नो खार' खान्दाय बिलाइ था सोमलि बिलाइ इफोरखौ होनो हासिगोन ओमफाय बिमा महर लासिगोन आरो इसोरो ओमफाय बिमा जानानैबो इसोरो सानथाम सानब्रैसिमख खौ मोजां आरो जाबावगोन आरोना ओमफाय आहार जानानै ओ अजा जाय अजा लोमजा अजा जासिगोन आरो अजा जाबाथाय माने मोननायनि सम फैबाय आरो ना औ ओमफाय आ मोनबा जेला मोनगोन ना बिसोरो नांगौ मास मोनसेसो नांगौ। औ मास मोनसेसो नांगौ उ फिसिजेननायनिफाय बिमा जानायसिम मास मोनसेसो नांगौ एम्फौखौ माने
उम
लाथा खाहोनायसिम लानानै आरोना
अ
ओ ओमफाय
बेनि उनावसो मोनगोन।
औ औ माबाग गोमोन जानो मोननोसैबाथाय एम्फौआ बिलाइखौ खम जायो। ओमफाय मोनबाथाय आरो इखौ नोङो ओरै थालिर बिलाइ गोरान जिखुनोन ओम खायसे खायसे बिलाइयावहाय एम्फौआ मोजाङै थोबा जाहैदों। ओ लाइ दलर बिलाइखौ माने दानना लाबोनानै जमा खालामनानै खा अबावबा न'फ हाय खागदावदो आरो जमानो ओमफाय इखौ हमनानै
ओहो
हमनानै ज' दोनदो आरो गोमोनखौ एम्फौ गोमोनखौ ज' दोनदो होमबानो मालाय गावनो गावबा गाव गावबा गाव आरामनो माने फिथोब थोबजोबखायो आरो
उ
बे फिथोबखौ सानथामनि उनाव बोखानो हायो सानथामनि उनाव बोखानानै ने अखानायै सानब्रैयावहाय आराम जिरनानै जानो हायो आरो सानब्रैयावसो जाजायो दे एम्फौआ सानथामाव सानथाम
एम्फौआ जिरनानै सानसे साननै दोनबा माथो मोदोम जासिनबावोनो मोदोम ओरै मोदोम जायो नो माथो
जायोदां औ लाथा जाबा जेसांनो लाथा जायो एम्फौआ मोदोम जालाङो नालाय
उ
मोदोम मोनजायो आरो ओमफाय सानब्रै सानबासिम जाबाथ' एम्फौआ फुरा लाथा जाबाय सिङावहाय माने गथा जाखाबाय एम्फौआ गोमो माने गोजा रंनि जाखाबाय आरो
आतसा
उ
इमफाय नोंसा एम्फौ फिगोना फिया
फियो जोंहा फिसियोमोन दायो फिसिला सिगां गोबां फिबाय जोंहा
उ बाबाय नामा दा फिथबो गैना
बाबाय माने बिलाइनि बिलाइखौ मोननो थांला एम्फौनो आदारा
बिलाइखौ माने बिफां इन्दि खार ओ माबा बिफांखो
इन्दि बिफांजोंसो फियो जोंनिखौ होआ बारा बेलेग बिफांनि बिलाइखौ
इन्दिखौ फिनां बिफांखौ माबानांगो फोनांगो बेगरखौ
औ फो फोआबाबो जोंनावहाय फांसे बोरैबा रज'बाथाय बिनि बेगरानो एरलाङो आरो जोंहा फुनासो गारो
इनिफ्राय ओ लाथा एम्फौआ बेसे गाहाम लायो नोंसिनियाव दामा?
जोंनावहाय एम्फौनि बेसेनाहाय माबायावहाय आधा केजियावहाय सिक्सटिनो ओमफाय माबाबाथ' होनबा एक्स' बिस जाहैगोन ना
ओमबा नोङा दाथ' एम्फौ लाथानि बेसेना बुहुद बांबाय माथो फुवानो
दा
फुवा एक्स'
दायो बांबाय दां आं दानि बेसेनखौ आं मिन्थिया सिगां इसिबां बेसेनाव फानदोंमोन आरो जोङो जोंहा
उ
दायो जोंहा फिला नालाय दानि जुगा सोलाय जुगा सोलायबाय दाम बि माबानि बेसेनफ्राबो दामा बाराय होबाय मुवा बेसादनि दामाबो बेरा बारायबाय। गासिबो बिजनेसा दाम बारायलांबाय बारायखासिगोन लासै लासै।
बारायबावगोनसो आरो बांसिनसो।
मुवा बेसादनि दामा अरजोंबाय होननायसो।
औ।
ओ। जोंनिया समाबो जानो हमबाय नोंथां।
थानसै गोजोननाय थाबाय एम्फौनि बागै फंनैसो बाथ्रा सानैजों फोरमायलायनो मोननानै।
आंबो मिथिनो मोनबाय गोजोननाय थाबाय। माने इयुनाव फिनानै जानो हागोन। फिनानै जानो हानायनि लामायाव फैहांबाय।
औ दे दे।
होनबा दोनथ'बाय।